हेल'
औ नोंथां
बि औ खोनादोंबा
अ खोनाबाय नोंथां बुंलाय
औथा दैलि लाइफनि सायावनो रायलायनोसै नङा होमबा
औ औ जायो नोंथां बुंलाय नोंथां
अ दैडलि लाइफ होनोब्ला मिथिखायोबा नोंथाङा
अ
दाउ हेल'
औ खोनानो नोंथां बुंलाय
दैलि लाइफ होनोब्ला
औ
जोंनि दैलि सानफ्रोमबोनि हाबा हुखाखौनो मिथिया होमबा हाबा हुखा जिथुनिखि कि उन्दुनायनिफ्राय उन्दुनानै सिखारनायनिफ्राय आरो जोङो
द
जिथु मावलांबाय थानाय सानफ्रोमबो एक हाबा हुखाफोरखौनो जों दैडलि लाइफ होनना मिथिनो हायो आरो फोरमायनाय सुंद्रै नङा होमबा दैलि लाइफजों जोंहा मा मा ओरैनो बेनिफिट जायोबा माबा मुलाम्फा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
दैलि लाभ होनना बुङब्लाथ'ओ जों सानफ्रोमबोनि जिउ सानफ्रोमबो निजोम मा होनो फुंनि सिखारनिफ्राय मान मोनासिम मा होनो जों मा मावखो मा खालामखो मा मा जोंनि स जिउआव मा खालामग्र बेखौायनो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां माने जों फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम बे बेखौनो बुंनो हायो आरो जों माने दैलि जोंनि सानफ्रुमनि जिउ राहा होनना बुङोब्ला माने जोंनियाथ' नै मा जि सानफ्रोमबोनि जिउरा होनोबाथ' जोंनि गामि ओनसोलनियानो खौनो बुंसै आङो जेनेबा जों जिहेतु गामि ओनसोलनि आङो
औ औ
गामि ओनसोलावथ' माने फुंनि सिखारग्रो माने मालाबा समावथ' माने मोखांखनो सुस्लाबलायनो मोना आरो जेनेबा गामिफ्राव माने खामानिया ओरैबायदि बुंफबनो हायो बुंनो राङा माने फुंनि खारनाय लोगो लोगोनो माने हिनजाव मानसिफोरना बांसिन खामानिया बांसिन आरो माने संनाय माने फुंनि सिखारनाय लोगो लोगो सिला सिबनायनिफ्राय माने थोरसि लथा सुनायनिफ्रायं ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरनो आरो हिनजाव मानसिफोरनि खामानि आरो बेबायदिनो मे जोंनिहाय माने दुब्लियाव थांनांगौ जायो माने माने गायनाय फुनायनि सम नालाय जिहेथु दा बेनि थाखायनो माने जोंनिया खामानियाहाय मानि
आरो ओजोहाय जोंनिया माने दाथ' स्कुलफोर थायोबाथ' माने गथ'फोरखौ स्कुल गथ'फोरखौ जाहोनानै संहोनानै खावहोनाय गथ'फोरखौ स्कुलाव हगार हरनाय बेफोरबायदि आरो जोंना आरो माने सान माने दुब्लियाव थानानै समखौ मा होनो समखौ हगारनाय बायदि जायो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथांनि दैडलि लाइफनि बागै
दैलि लाइफ होनोब्लाथाय बे फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय सान हाबनायनिसिम जेसेबां मावनो गोनां खामानि थायो बेखौ मावनाया नङा होनबा जेरै जो रुटिन थायो जा फुङाव सिखारनानै ओ ओंखाम सोरबा संनाय संनांगौ सोरबा खामानि मावनो थांनाय थांनांगौ बा हाथाय हुनाया हाथाय हुनांगौ, दुगैनाया दुगैनांगौ, ब्रेकफास्ट खालामनाया ब्रेकफास्ट खालामनांगोन सोरबा ड्रेस सुनो गोनाङा ड्रेस सुनांगोन, सोरबा खामानिनियाव थांनो गोनाङा ओंखारनांगोन
औ नंगौ नंगौ
आरो बिदि मावनानै जोंहा सोरबा मावनाया जिरायनांगोन बा मोनसे रुटिन थायो आरो बेनि रुटिनखौनो जों डेलि लाइफ होनना बुंनाय मोनसे रुटिन थाखाय गावबा गाव नों थाबो थानो हागौ सोरबा गुबुनाबो थानो हागौ डेलि लाइफ बुङोब्ला बिदिनोसै नङा होमबा सोरबा उन्दुनायनिसो फुङाव सिखारनानै थाबायनोबो थांनो हागौ सोरबा खारनोबो थांनो हागौ सोरबा ब्रेकफास्टबो खालामग्रोनो हागौ गावबा गाव जिथु रुटिन बानायना लायो जिथु दैलि सानफ्रोमनिबो जिथु मावनो गोनां खिनानै दोननाय खामानिखौ जोङो दैडलि लाइफ बुंनो हायो आरो। दा दैडलि लाइफखौ गावबा गाव ओ बाहागो खालामना लानो हायो जाय जेखौ मावग्रोनो हायो जाय जेथिं थांग्रोयो जाय जेखौ मावनानै मो जां मोनग्रोयो बेबायदि आरो नोंथाङा जे सिखारनायनि सिगां सिखारनायनि उनावनो नोंथाङाबा सिथ्ला सिबनो हायो सोरबा ब्रेकफास्ट प्रिपेयार खालामनो हायो सोरबा माबा वाकिं खालामनो थांनो हायो थाबायथिंलांनो हायो बेबायदि आरो बा गथ'खौ फरायहोनो हागौ सोरबाबा
औ
दिनसे नङाम्बा?
औ नंगौ नोंथां औ माने जों मा होनो दैलि फुङनो फुङावहाय माने जों प्रेक्टिस मा होनो मरनिं अवाक बा इफोरबायदि माबाफोर एक्सारसाइसफोर खालामो मानिे देहानि थाखायबो मोजां नालाय बेनि थाखाय जों फुङावहाय मा मा होनो मालाबाथ' खामानिजों सोलाबो नालाय माने जोङो माने बैफोर खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो माने दसे समनि थाखाय मे जों बैबो एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो जिहेतु माने जोंनि देहायाबो मेंनायफोरा माने खम आरो माने बांद्राय मेंनाय जाया बैबायदि दैलि एक्सारसाइस खालामबाय थायोबा बेनि थाखायनो माने आं दैलि एक्सारसाइस खालामनांगौ होननानै आं बुंनो हायो आरोमाने जोंथ' माने गामि ओनसोलनाथ' माने अर माने जों दसे सम फुङावथ' माने जों बांद्राय खामानि जाया नालाय मानिे बिदिनो ब्रासफोर लानानैबाबो थाबायनो हा थाबायनोबो हायो नालाय ब्रास खालामनानैबाबो बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो जेनेबा जिहेथु जों जोंनि थाखाय देहानि थाखायनो मोजां होननानै आं बुंनो हायो आरो खामानियाथ' मोनसे‌‌ नङा मोनसे खामानिया ओंखारखायो नंङा होमबा नोंथां आरो जों दैलि सानफ्रोमबोनि जिउ होनना बुंबाथ' माने खायसेफ्रा माने खायसेफोरना खामानि गैया जायफोरना बेफोर माने खामानियाव थाखाय माने मा होनो न'नि खामानि नङाबाबो खायसेना जब बेफोरबायदिनो सोरबा स्कुलफ्राव थांनाय मानि स्कुलाव थांनांगौ जायो
औ
जायफोरा जब दङ माने ज जबथ' मोनसे खामानिना हिसाबै थांनाय जायो माने
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दैयलि लाइफ हो-होनोब्लाथाय बिदिनो दैलि लाइफखौ फुल माबा मावनानै बा बा दैयलि लाइफनि रुटिन हिसाबै खामानि माव- मावफेरबायना
औ फल' खालामनाय जाया माने माहोनो जेथिया आं स्कुलाव मा होनो स्कुलफ्राव थांनायनि सिगां माने सिखारनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रांहाय माने माबा गोरै ब्रास खालामनानैहाय माने फरायसिगोन फरायनायनि उनाव दसे फरायसिगोन फरायखांनायनि उनावहाय माने ओंखामफोर जानानैहाय माने स्कुलाव थांसिगोन बिनिफ्राय स्कुल थांनानै फैनानैहाय माने हमवर्कफोर हरोबाथाय माने स्कुल निफ्राय फैनानै हमवर्कफोरखौहाय माने मा होनो कमप्लिट खालामग्रोबाय बिनि उनावहाय माने दसे गेलेनो थांबाय गेलेनो थांनानैहाय लोगोफोरजों गेलेनो थांनानै फैनानै आरो टिउसन टिउसन होयो नालाय टिउसनाव टिउसन लानानै फैनानै आरो ग्रोबहाय दसे रेस्ट लाफैबाय न'आवहाय माने मेंगानायनि थाखाय बिदिनो ओमफ्राय दसे रेस्ट लाखांनानै साहाफोर लोंनानैहाय माने ग्रोब फरायनाय इफोरबायदि आयदा मा होनो रुटिनखौ फल' खालामदोंमोन आरो सिगांहाय आङो दाथ' माने बेफोरबायदिनो दाथ' सानफ्रामबो फुङाव सिखारनानै ब्रास खालामो ब्रास खालामनानै मा होनो मरनिं वाक खालामनो थाङो फिल्डफ्राव खारनो थाङो आरो माने जिहेतु दा दाथ' मानो जबनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों नालाय माने बेखौ मारो खालामो दैलि फुङावहाय फिल्डाव थांनाय जायो आरो बिनिफ्राय फैनानैहाय माने मा होनो जा खामानि न'नि खामानिफोर थायो बेफोरखौहाय एसे एनै मावफैबाय आरो मा होनो दुब्लिफ्राव थांनाय दंबाथाय माने दुब्लिफ्राव थाङो आरो दा बेनो आंनिया
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावदो नामा
औ डेलि लइफ रेलनायफ्राव गावबा गाव रुटिन बानायनाय नङा होमबा रुटिनसो बियो गावबा गाव जि समाव जि मावो बेखौो जोङो दैडलि लाइफ बुंनो हायो सोरबा हुदाबो थानो हायो बेनि गेजेराव सोरबा स जि हुदा होनना बुङो सट आरो सोरबाबा बेखौ डायरि लिनायहाय हुदा सोरहाबा लिरनाबो दोनबाय थानो हागौ बेखौ बेबायदि खालामलांनो हायो आरो गावबो गु गुड हेल्थनि थाखाय मोजां सोलेरनि थाखाय सोरबा थिखांना लानो हायो सम मोनसे आरो दाजाबथाय हुदानि थाखाय सोरबा गोख्रों रिलेसिपनि थाखाय सोरबा पेसन धर्जनि थाखाय बायदिसिना जोङो एक्टिभिटिस एक्टिभिटिसखौ जों बर' मा होनो बेखौथ मिथिलाबाय आरो एक्टिभिटिसखौनो बाहायबाय एक्टिभिटिस खौ जों मावनो आखायावआव लानो गोनां जायो आरो दैडलि लाइफआव सोरबा हाइजिन ग्रमिंनि थाखाय
औ
साखोन सिखोननि थाखाय
औ
मोनाबिलिनि बार जानोबो सोरबा दैडलि लाइफनि थाखाय थेंना दोननो थाखाय बावनो हायो खामानि बेफोरबायदि जोङो गोबां मावलांबाय थानो हायो आरो दैलि लाइफ होनोब्लाथाय गासै जिथु जोंना हलदे गासै साननि जेसेबां एक्टिभिटि जि मावा मानो बेखौनो जोङो दैलि लाइफफोरना गाससिबो ज'यैनो जों फोरमायनो हायो आरो जि रुथिन हुदाफोरखौ फोरमायनायखौ जों मा होनना बुंगोन बेखौ दैलि लाइफ होनना
दैलि लेफ होनना बुंनांगोन ओं ओं नंगौना माने दै बेनो आरो जोंनिया औ खिनियानो बेखौनो बुंनो हाखायो माने जिहेतु दै गया सानफ्रोमबोनि जिउ जेखौ बुङो बेखौनो बुंनो हायो आरो सिखारनायनि मा होनो फुंनि फ्राय मोनाजासिम लानानै जि जों हाबा मावो जों जा रुटिन फल' खालामो बे बेफोरखौनो जों दैलिलाब होनना बुंखायो जिहेथु बेफोरनो आरो गासिबो माने बुंनो थाङोब्ला आरो मा होनो दैलि लइबा बेनो रुटिन फल' खालामनाय बेनो आरो बिनि अनगायैथ' जों जेबो माबानाय नोंथां होमबा नोंथां सावरायनाय आयदाखौ बेयावनो दोनथ'जासिोन ना औ दे
दे दे नोंथां दे
औ दे